हेलौ
ओं
औ नोंथां दंथ'यो नोंथां बिदिनो
हो होमब्ला नोंथांजों आङो मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो हागोन ना
ओ हागोन हागोन हायो दे नोंथां बिा
बिदिब्ला नोंथांजों आङो बर'फोरनि फोरबोनि सायाव रायज्लायनोसै
जागोन नोंथां दे
जोंहा बर'फोरनि फोरबो बुङोब्लाथ' गिबि गिबियावनो जोङो बैसागुखौनो मोनखायो
औ नोंथां औ
बैसागु बुङोब्ला बैसो आरो आगु बा बोसोरनि आगु होननानै जोंहा गोब
गोरोंनिफ्रायबो गोरों जालांबाय एबा औ औ
बेफोरबायदिनो जोंबो मिथिखायो जोंनि बर'फोरनि जा साननाय बिनिनो गिबि सान जाखायो बेखायनो बैसागुखौ जों बयबो मिथिखायो आरो बैसागुआ बर'फोरनिनो आमाय थुखल होननानै गोबां गिदिर गिदिर सान्थौगिरि फ्रानो बुंलांखादों आरो जों बिनि बेखौ जोंनि मेगनजोंनो नुबाय दंखायो
औ औ
बिदिनो जोंहा गोदो गोदायनि समाव बर'फ्रा बैसागुखौ बांसिनै खोनानो मोननाय बायदिब्ला थामजि सान बेफोरबायदि बा से दान बेफोरबायदि फालि मोननाय जों खोनानो मोनदों नाथाय बेफोरो समजों लोगोसे खमायबोयै खमायबोयै थामजिनिफ्राय
फैयै फैयै फैनानै ब्रै बा बा सान बेफोरबायदिल' फालिनायखौ जों नुनो मोनसै
नंगौ नोंथां नोंगौ
आरो बैसागुनि सिगां बर'फ्रा सैत्र' दानानि जोबथा सानखालि मोसौ बैसागु फालियो बेखौ फालिनो थाखाय बर'फ्रा मोसौ बैसागुनि थाखाय ओ हाग्रायाव बा अरनाव बायदि थांनानै रायदों दिग'लिथि आरो बाब्रिखब थाइखा लाव फान्थाव बायदि बायदि माबा खौ बुथुमना लाबोयो आरो बेजोंनो अखानायै जेब्ला सैत्र' दाननि जोबथा सानखालि साना सौफैयो बिदिनखालि मोसौ बैसागु फालियो मोसौ बैसागु फालिनायाव मोसौखौ हांगारजों औवानि
ए
माबाबा हास'नानै बिजों फोथा फोनो मोसौखौ आरो गोदोनायाव लाव फान्थाव
नोंनि लाबोनायसै दा नों बुरजासिन लाबोनो
बानायो आरो बिखौ लाव फान्थावखौ लगायनानै खुबैनानै माखासे मेथाइ खनो जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर हानजा हानजा बिमा गायदे बायदि दाजा बिफा गं मेनाना जा बेबायदि मेथाइ खननायखौ जों नुनो मोनो
औ औ मालाबा अबेबा माबा सिक्सटि मालाबा बिनो सेभेनटिबा फिफटि बिदि हाबरायबाय
होलांनानै बेयाव थुखैहैयो आरो मोसौखौ दुब्लि फोथाराव गांखो जानदाराय खाना गारबोयो
औ औ
मोनसे खामानि मावबावो जायखौ जों लामा गाथेनाय बुङो जेब्ला मोसौखौ थु खैखाङो अब्ला गोदोनि समाव बर'फ्रा गामिनि हाबजेननाय लामा बा जागायजेनन्नाय गामिनि जागायजेननायनि सिगाङाव लामा गाथेयोमोन लामा गा थेनायनि बेयाव माखासे बर'फ्राव फोथायनाय दंमोन जे बे समाव संक्रान्ति समाव लामा गाथेयोब्लालायनो बर'फोरनाव जेबो बेराम आजार जाया बायदि बायदि होननानै बर'फ्रा फोथायोमोन।
औ औ
बेजोंनो मिलायफ्रामनाय जेरै बेराम आजारजोंनो सोमोन्दो गोनां माखासे बर'फ्रा फोथायनाय दंबावो जेराव बर'फ्रा बिनि थाखायनो सेजौ से था बायदि बायदि हाग्रायाव खांनानै मैगंफोरखौ लाबोनानै संनानै जायो जेराव बेफोरनि गेजेराव
मिथिया दाखालि खानसे हाबखांबाय आंना ओमफाय हाबाखै
अन्थाइ बाजाब थास' बिसं लाफा सायख' दाउ फेन्दा माइसुन्द्रि बायदि बायदि जौसे से मैगंफोरखौ बर'फ्रा खांनानै बिगुर ज' संनानै जायो जायखौ
जाबाय माने बेखौ जायोब्ला नो बोसोर गोदानाव बोसोर गोदान सिगां बेखौ जायोब्ला जेबो बेराम आजार बायदि बायदि जानो हाया होननानै बर'फ्रा बा फोथायो।
औ औ बेबो
जागायो
औ औ।
मोसानो थाखाय बर'फ्रा गाहायै बर'फोरनि दामग्रा देग्रा खाम सिफुं गाननाय जोमनाय दख'ना गामसा आर'नाइ फालि बायदि बायदिखौ लानानै मोसायो बेजों लोगोसे बर'फ्रा मोनसे बैसागु बोथोराव मोनसे गाहाय लोंग्रा बिदैखौ बाहायो बेनो जाबाय जौ जौ गैयाबा बैसागु जानो हाया जौजों बैसागु जेरैबायदि सोमोन्दो दं बर' हारिजों जौ ओरैबायदि गोथौ सोमोन्दो दं जेराव जौआ जेरावबो हाबफाखाना थायो बेजोंसो बर' हारिया थांनानै थादों होन्नानै बुं बुंब्लाबो बारा बुंनाय जानाय नङा
ओम
बेफोरबायदिनो बैसागु मोसानो थाखाय बर'फ्रा खाम सिफुं जथा सेरजा थरखा आरो ग्रेट गन बायदि बायदिखौ लानानै दामनानै बयबो आइ आफा बिदा बिनानाव गासैबो ज' ज' जाजाय खुगा मेथाइ खनै खनै गोसो होसारलायनानै दख'ना फास्रा बिरग्लांहोनानै बयबो मोसायो रंजायो आरो मोसायै रंजायै जेब्ला जोबलाङो बिनि उनाव बयबो जमा मोनसे खाना जायो बा जामुं जानाय जायो बेनि उनाव बैसागु बोथोरा जोबलाङो। बिदिनो माखासे उननि फोरबोनि बागै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
उननि। मा होनदों नोंथां मोजां बुंफिनलाय?
बर'फोरनि बिदिनो उनाव उनाव बैसागुनि उनाव फालिलांनाय माखासे फोरबो जेरै ओ आमथि फोरबो बा खाथि गासा आरो बिदिनो मागो दमासि बेफोरनि बागै नोंथाङा फोरमायलांनो हागोन नामा फंनैसो बुंनो हागोन।
हागोन नोंथां हागोन औ औ हागोन दे नोंथां। बिदिब्ला आं गिबियावनो मागो फोरबोनि सोमोन्दै बुंथिनोसै एसे।
औ नोंथां दे बुं।
गिबियावथ' मागो फोरबो होनोब्ला जोंहा नोंथाङाबो एसे मिथिखायो जानांगौ? जेरै जों मागो होनोब्ला जोंहा बेखौ गिबियाव मागो फोरबोआव जोंहा फिथा जानाय जायो।
औ औ औ
बेनि अनगायैबो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरनि दोरोङारि महरैबो फोथायबोनाय माखासे माबाफोर दङ जेनेबा दोरोङारि फोथायनाय जेरै मागोनि ओम जेब्ला मागो एक थारिक जागोन बा बिनि सानसे सिगाङावनो जोंहा बर' एबा फिथा बायदिसिना देनानै अन गुन्दैखौ लानायनि हुदा दंखायो बेनिफ्राय बेखौ सानसे सिगाङावनो देना लानानै जेब्ला बार'था एकथा जायो होमब्लानो न'नि गाहाय बा बिमाफोरा सिखारनानै फिथा सावनानै बेखौ माखासे माने गोथैफोरनो बावउनाय ना मा होनो आंबो बारा मोजां मिथिया जेरै ओरै सा सानजा खोला बायदि थिंगारहरनाय बेखौ नुयो आरो ना बेनि अनगायैबो बे सोरांसि सोरांसि जेब्लाबो माने दाउ अमाफोर सिखारिनि सिगां सिगांनो माने दुगैस्रां लोबस्राङै गय दंफां खानाय जिगाबजों माने बेफोरखौबो नुनाय मोनो बेफोर बेफोरबायदि खानाय माने खानायखौ एसे एनै आंनि मोनथिनायाव माने बिदि खायोबालायनो माने फिथाइफोरा बरा थायो माने माने बेलेगाव थांनो हाया बिनि आरो एम्फौ बायदिसिनाबो जानो हाया होननाय बायदि खोनायो आरोना आङो
औ थारैनो नंगौ
निफ्राय आरो बिदिनो जेब्ला मागो एक थारिख जाहैयो अब्ला सोरांनाय लोगो लोगो बिनि सानसे सिगां लुनानै दोननाय बेलागुर सावनो थाखाय न' बेफोरखौ सोरांनाय लोगो लोगोनो गामिनि माखासे रायजो राजाफ्रा थांनानै जमायैनो सावना हैनाय बेफोर नुथायफोरखौ नुयो आरो ना मागोआव
औ नंगौ नोंथां
बिनिफ्राय सावखांनानै बिदिनो दुगैस्रां लोबस्राङै न'आव फैनानै फुजा होनाय बा फुजा होखांनानै फिथा बिदिनो गामि गामि मागिनाय गथ'फोरखौबो नुयो फुङाव
औ औ
बेनिफ्राय जेब्लाबो बर'फोरनियाव मोनसे हुदा दंखायो बिदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो माने फोरबो माबा मोनसे फोरबो खुङोबा दा बेनि थाखाय बिनि मुङै जौ संनाय बिदिनो जौ गैयाब्लानो बर'फोरनि फोरबो जाया होननानै बुंनो हायो आरोना नोंथां
औ हायो नोंथां औ
बेनिखायनो बर'फ्रा मागो फोरबोआवबो माने थिनानै दोननानै रायजोफोरनो लोंहोनोबा
माखासे आलासि दुमसि फैयोबा लोंहोनो थाखाय थिनानै जौ संनानै दोननाय बेफोर नुथाइफोरखौ नुयो आरोना नोंथां मागोआव
औ औ औ।
बिदिनो फैयै फैयै मागो बोथोरखौ इसेबां बुंथियालासिनो आं माखासे फोरबोनि सायावबो बुंथिनो सानबाय नोंथां।
औ दे नोंथां बुं।
काति फोरबो काति फोरबोखौ जोंहा जेरै आबादनि दारै खुंनाय जायो होननानै मिथियो माने
औ।
बे काति फोरबोखौ जेब्ला माइ थराय हाङोबा खाथि दाननि से दानखालि ओ खाति दाननि से थारिख खालि जोंहा सावनाय जायो बा बिनि सानसे सिगाङाव सावनाय जायो। बिदिनो बे सावनायनि नेमखौ बुङोब्ला माने जों एसे एनै बिजाबफोराव मोननाय बायदिब्ला माने बे आलारि बाथिखौ सावनायनि मुङाव माने बेयाव एम्फौ फौ बायदिसिना जानो हायैनि आरो इसोरखौ गोसोखांनानै माने आबादफोरा मोजाङै जानो हानायनि थाखाय बोर बिनानै बे बिथिंनि सावनाय जायो होननानै आं मोनथियो आरो एसे एनै माने बिजाबफोराव मोननाय हिसाबै बेनि अनगायै माबाफोर माबाफोर हाबनानै दंबायोब्ला आं बेसेबां सिङावबो हाबनो हायाखै माने
औ।
आरो जोंहा बायदिसिना फोरबो दंबायो बर'फोरनि गेजेराव जेरै ओंखाम गोरलै जानाय बिदिनो आरो ओंखाम गोरलैखौ जोंहा माबोरै जायो होनबा जोंहा माइनि जेब्ला माइ गोदान हाजेननाय बेखौ जोंहा ओंखाम गोरलैखौ होआबानो जाजेननो मोना होननाय आं मिथियो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां नोंगौ।
औ बिदिनो ओंखाम गोरलैखौबो मोजाङै खुंनायखौ नुयो बर'फोरनि गेजेराव।
औ।
दा जोंहा टाइमाबो जाबाय नामा नोंथां।
औ औ औ नोंथां।
दे होमबा सावरायनायखौ बे समावनो दोनथनोसै नामा उनाव उनफ्राव सावरायफिननोसै।
औ जागोन नोंथां दे दे दे गोजोननाय थाबाय।
दे दे दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।